उम। हेल नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं नोंथां?
ओ नोंथा‌ं आं बिदिनो जिरायना दङ'।
औ ओ आंबो बिदिनो जिरायना दं नोंथां। ओ नोंथांखौ ओ। फन खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावराय हरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ जागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव ओ मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि गामि ओनसोलाव ओ ओ मेसेङाव ओ बेलेग आबाद जायो। आरो मेसें ओं। दैज्लाङावथ' जोंनिया माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
जोंनिया मेसें सिङाव दैनि एसे ओ नांगौथिखौ जोङो नांगौ बायदि मोननो थाङा। बेनिखायनो जोङो मेसेंनि माइ खौ गायनाय जाया।
औ नंगौ नोंथां।
सेङाव जोङो गोबां मैगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोनो जेरै लाइ लाफ बर'फोरनि आंगो मैगं नङा होमबा? ओ जेरैबो जाजानाय लाइ लाफा बिदिनो ओ फालौ ओ बि बिदिनो बायदि कबि आलु बान्दा कबिफोरखौ जोङो गायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ उम गोबां ओंख्रि जोङो मुला मुलाफोरखौ जोङो ओ गोजां बोथोर बायमान ओ आगोथिया जोङो गायग्रोनानै फाननायखौ नुनो मोनो।
औ
मुला आबाद मावनानैबो बिदिनो फिसा फेनला ओ आबाद मावनानै जोङो
औ नोथां ओ नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावयो? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ दैज्लाङाव बिदि जोंनिया ओ माइनि अनगा ओ बिदिनो जिंखा ओ फल बिदिनो ओ फालौ ओ सिब्र' बिदिफोरखौ जोङो गायनायफोरखु नुनो केरेला फा केरेला बि दिनो ओ गोखा केरेला उं गुबुन गुबुन फान्थाव बिदिनो गायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो माइखोथ' जोङो बयबो गायखायो ओ
औ
बर'फोरनिया उम माइ गायनायफोरावबो दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय जोबोर ओ फोरबो दों मोनफा मोनफा। ओ बिदिनो ओ ग'सा लानाय
औ
जांख्रा बिदिफोरखौ जोंयो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथा?
औ नंगौ नोंथां
ओ जोङो बिदिनो ओ माइ गायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो दैलां बोथोराव। जोंनि ओ बर' फोनि ओनसोलाव गुबुन हारिखौबो जों गायनाय नुयो। नोंथांमोननि सोलावबो बि दिनो गायो नामा नोंथां
औ ओ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव बिब्दिनो आबाद मावो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ दा बुंयोबा थाङोब्लाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नङा होनबा? नोंथ ओं औ बे दैज्लां बोथोरावथ' गासिबो गामि एबा ओनसोलाव माइखौनो बांसिन। बांसिन गायो नङा ओमबा नों थां थिग बेबायदिनो दा गुबुन गुबुन ओनसोलाव माइखौ मिसिङाव उ गायो। उ जोंनि थिं आरो दैज्लाङाव ओ बुंनो थाङोब्ला ओ मेसेङाव जोंनिथिं दै जायाबो बेनिखायनो ओ माय दैज्लाङाव गायो नङा ओमबा नोथां? बिबादिनो जोंनो माइखौ माइ गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खोथिया नांग्रोगोन नङा ओम्बा नोंथां? थां बेखो खोथियाखौ जोङो जेनेबा फोननो थाखाय जों गिबियाव माइदि लानानै बे माइलिखौ जों बस्थायाव सोना दोननानै जों हाखर एबा दंग'आव जोङो सानसे न' हरसे नङाबा हरनै सोमना दोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बे ओ फाथोनि बस्थायाव सोमना दोननाय माइजलिखौ जोङो दिह बोखांनानै जों बिबदिनो माबा मोनसे ओ बस्थाफोराव दोननानै जोङो बहनना दोनो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोङो बि बिदिनो लाइ बिलाइफोरजों जों खोबना दोनो। नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो हरसे खोबखांनानै दोननानै बिनि नखानायै जोङो गाजा बेरनाय नुयो नङा होमबा नोंथां? औ बे ओ गाजा बेरनाय ओ मायज्लिखौ जोङो ओ फोनो थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै ओ जोङो मोजाङै जोङो हालेवग्रोना लानांगोन। थिग बेबायदिनो हालेवखांनायनि उनाव बे खोथ खोथियाखौ ओ ओ सारै सारै फोयो थिग बेबायदिनो ओ खोथिया ओ र'जनो थाखाया जोंनिया बिदिनो दान मोनसे बिदिनो दान मोनसे खावसे ओ बिब्दि दिन नांगो आरो नोंथां। जेब्ला खोथियाया ओ जौवो जों बेखौ ओ माइ गायनो थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोननानै लानांगौ आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायथ' जोंनिया मोसौजोंसो हालेवोमोन नङा ओमबा नोंथां? औ दानियाथ' बि बेफोरखौ नुनो थांला जों दानिया ओ ट्रेक्टरजोंनो हालेवो आरो नोंथां। बिबदिनो जोङो टेक टर जोंनो हालेवनानै जों माइखो गायो ओ जेब्ला ओ बिबदिनो जों दैज्लां बोथोरफोराव ओ जों बिबदिनो आलिखौ गोदान गोदान खोयो बिबदिनो दै फोरा ओ फोथार फोराव थानायनि थाखाय जों बिबदिनो जेब्ला माय गायखांनानै जेब्ला ओ माइ खोबो जोङो गोबां ओ जोथोन लानो गोनां जायो जेब्ला माया एसे जौवो जों बेयाव हाग्रा हाग्रा जानायफोरखौबो जों फुनानै होयो। बिब्दिनो नांगौ बिबांनि हासार खौ होनानै ओ जेब्ला ओ माइआ जौवो फिथाइ थायो जेब्ला मोनो बेखौ जोङो जोङो न' फारसे लांनानै जोङो मारा नायैयो। ओ गोदो गोदायथ' जोंनिया मोसौजोंनो मा नायोमोन ओ दा बिब्दि ओ खौ जों नुनो मोनला दा जों ट्रेक्टरजों एबा मेसिनजों मारा नानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव गोदोनि बायदि ओ दाबो मोसौजों हालेवनाय ओ नेमखान्थिया दोङो नामा नोंथां?
नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' ओ गोबां नुनो मोनला ओ दङबा बिदिनो न'खर ननै दंसै दानिया ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो सानसेयावनो बिगानै बिदि बिगा थाम बिगाबा बिदि ओ मा खासे होनानै जोङो
औ
जिरा लिंनानै ओ गायहोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला जेन'बा गोदोनि मोसौजों ओ हालेवनाया साबसिन जायोमोन ओ ना ट्रेक्टरजों ओ हालेवनाया साबसिन जायोमोन? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
थाङोबा गोदो गोदायनि बिदि हालेवबोनाया हालेवनानै गायनाया साबसिन जायोमोन बिदिनो गले गले बिदिनो खारायनाय सामारनाय बिदिनो गले गले खनथाम खेबथामफोर एवनानै होनायखौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ
नोजोर होनानै नायनो नुनो थाङोबा जोङो ट्रेक्टर जों बिदि खेबनैफोरल' हालेवनानै होनायखौ नुनो मोनो ओ मोनस्लाबियावनो जोङो हाया जेब्ला गोमोन जास्ला बेयावनो जोङो जरज बस्थि जोङो बिथांमोनखौ गायनो बे जों नुनो मोन नङा होनोमबा। गोथां गोब्राम हाजों जोङो। बिदिनो हाग्रा। थेस्ला बे जों गायनायखौ नुनो मोनो। आगोलहाय मुग मोसौजों हालेवनाय समाव जोङो बिदिनो हा मोनायावलासै बिदिनो लासै लासै औ दब्लायफा दब्लाायफा एवनानै जोङो ओ बिदिनो मोनफ्लेेजानाय गु जोङो हाब्रुजों गुरै जानानै जोङो। मोजाङै फालियो आगोलनिखौ जोङो नेयम बायदियै जों गायबोनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बे जेब्ला माइ माइफोर गायखांनायनि उनाव बे फोथाराव गुबुन माइबाफोर आबादफोर मावबोयो नामा नों
औ। मावो नोंथां।
औ।
जोङो माइ माइ हाखांनानै जेब्ला बियो नारा मुरा जाना थायो। अब्ला बेहाय जोङो बेखौ हालेवनानै। ओ जोङो सिबिं बिदिनो बेसर
औ।
बेसर बिदिनो टिसि बायदि जों फोनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंङो हालेवालाबासिनो बिदि माइ हाखांनानै जोंङो नालायावनो जोंङो मटरखौ जोंङो गारना होनानै बेहायनो जोंङो फिथाइ थायनानै फाननो हायो गोबां खामायनो हायो बेसरफोरजोंबो जोंङो गोबां आबाद मावनानै जोंङो बुरजा बुरजा हा मावनानै ओम ओ फानबुनानै बिदि न' नखौ सबोननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिबो गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला जों बे माइ गायखांनानै जों जेब्ला नाराफोरखौ जोङो हायो नङा होमबा नों थांनाया मोनसे आबाद मावनो थाखाय औ बिदिनो जों बे हायाव जोंङो आलुनिबो आबाद मावो आलुनि ओ बेसर बिदिनो लावनि बिदि गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावो जोंनिथिंबो बिदिनो जेब्ला जोंङो माइ गायनानै जों जेब्ला मारा होखाङो बे जिगाबाबो जोंनिया गोबां खामानियाव बाहायजायो बिदिनो जों जिगाबखौ जों फाननानैबो रां खामायनो हायो बिदिनो जोंङो दैज्लां बोथोराव बे जिगाबखौ मोसौनोबो गांसो महरै होयो ओ बिदिनो जोङो माबा जिगाबखौ जोङो बिदिनो हाइजेंआव हाइजें आबाद खालामनायावबो जों होयो आरो बिदिनो ओ हालदै आबाद मावनायावबो होयो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओ गामि एबा ओनसोलाव जिगाबखौ बिब्दिनो मा मा ओ खामानियाव बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो गोबां रोखोमाव बाहायनाय नुनो मोनो जिगाबखौ जोङो न'आव जोङो आबाद मावाबाबो गुबुननिफ्राय जों बायना लाबोननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ बेखौ जोङो आबादफोराव बो बाहायनाय जायो बिदिनो दैज्लांफोराव जेब्ला उम गासैबो आबाद मावजोबनानै दुब्लियाव जेब्ला गांखो गैया जायो अब्ला मोसौ ओ मोसौ होनो थाखाय जोङो हाखौ नागिरना मोना नङा होमबा गांखो नागिरना मोना अब्ला बिखौ जोङो मोस सौनियाव मोसौनोबो होनायखौ जों नुनो मोनो ओ जानो थाखाय जोङो बायना दोनखायो ओ जेब्ला आबाद मावनो होनोबा जोङो
औ
बेखौ आलुफोरावबो होनायखौ नुनो मोनो आलु हायजें बिदिनो ओ बायदिसिना मैगंफोराव जोङो लाव फोराव जोङो होनायखौ नुनो मोनो बिदि खोबसिनना होबा जोङो बेदरफोरा गोदोद गोदोद थांसिनो होनना मिथियो जोङो
औ
बिदिनो थास'फोराव जोङो होनायखौ गोबां नुनो मोनबोदो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा बा नोंथां औ नोंथां जों आबादनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे औ